सिनायो
नास्रायनि माथो
खोनादो मा गिदिर जागोन बेलाय बेयाव
रां
र' र' आं बेग खालामनासो दोनदोंमोनओरै खोनादों मिलाय बिसां दस मिनिट।
दले दस मिनिट नङाबा दानलाङानो।
आ
मा होनदो?
दस मिनिट मा मा लारायनांगौ जाखो जोंलाय? ए हा हा हा हा लारायाबा जाखाया माथोखौनो होगासिनो माथो। रायलायगासिनो दा माथो रायलायबावनांगौ आरोलैनो रे मा रायलायबावनो दोङो?
बिदिनो हर
अ नङाबालाय महा जानो बिदिनो जानांगोनथ'।
फंसेसो रोंबोनो गोबौ गोबौ बुंनांगोन रे फंसे फंसे।
गोसो माबानि बायदि अमाराजानि बायदि।
गोसोसो होननानै।
मावबोलि जागोनलै ओइ। बावलि जानानै थागोन बावलि जालायलाङो ऐदि सां दस मिनिट मा खुरांहै ब कर'नायाव माबा खालामनायनो दा। होथ जोंहा बुजायाखैलै। जाहा आराम हांलाय आराम हाय नांबाय।
खिन्थु भेक्सिन लानोनो बिराद गोबाव थाहैनांबाय आरो जोङो। सेकेड ओ सेकेणड दस्थखौ।
गोबावहालागै माबा खालामनांदोंलै मानसिफोरा। सार्टिफिकेटआनो गैलादां आंहालाय दायो।
आंहा मबेबा मोनसेआ दङलै फार्स्टस ना सेकेणडआ दोंड़ो आंहा।
दिहुननान लागायो दां माथो बे बुसथुआ।
बेखायनोथ' दस मिनिट मा खुरां रायलाय सोगोन दा?
उम रानना होब्रा सिनियाबो।
माखो?
बे बुस्थुखौहाय
आइ दिखौ सोनांगोन ना?
बेखायनोथ'। गुजुनाय जादों नोंहा? गुजुनाय जादों नामा होना सोंदोंलां आं सिमिखो? माबाफोर जादों?
जायाखैलै बर्थमान।
बेमार जायाखै नोंसा?
आंहा बेमारबो जायाखै नोंबो जाथ'वाखै। एस आइसो आंहा ओरैनो लससो जागासिनो।
जाना हांखा जोबनांगौलै ने?
औ लै।
बिदि जायो आरो मालाथो जागोननो दस्थ मिनिट आलाय?
जानो बेसेबां जाखोथाय आंहाथ' नायजायाबो दानजायाबोलै। हारसिं दानलांबासोसो।
दिनबाय था जेबो नङा।
हमान-हमान राननांगोन खिन्थु।
ओमफ्राय हाबा जाबायनो आरो गासैनियावबो जोबखांजोबनानै।
औ
ऐ मास मोनथामल'खा?
औ।
ओम।
ए जेनेबा बियो कन्ट्राक्ट बायदिया आरो मास मोनथाम।
ओरैनो द'सेल' दे।
बिनि उनाव गैला आरो बे मास मोनथामावनो लानो हाबाला हाबाय हायाबा गैला।
बे माबाफोर बायदिब्रा जायहा फार्स्ट टाइमावहाय माबा खालामनो हाबाय। बेवहाय जाबाय आरो।
अखालि फैसानि गेलेसोनाया।
ओम।
थांजासोनाय मानसिफोरा। फार्स्टआव गेलेनायफोरा मोनबाय, ओमफ्राय उनाव गेलेनायफोरा मोनैया।
खोनानायदोंं बबे खुरांखौ।
थोनदासनायलै।
आंलाय आरो नोंखौ खोनायाखै दां आं सानदोंमोन।
खोनासोनायानोबो नायसनाय।
ए जाहानिथिंबो हायदों। नोंसालाय अखालाय मा खालार?
अखाया गोजोन दै बायदि।
जानोथिनायाबो गोजोङानो।
माहा जमा जाहैनोंसनियालाय गोग्लै नालाय जोंहा नाला दोङलै।
जोहा फख्रियावसो थाङो।
जोहा नाला नालाथिं ज'मा जाना ओमफ्राय लैथोयाव गोग्लैहैयो।
ए ओमफ्राय नोंस्रा लैथोआव मा फिसिदों।
लैथोयाव ना थेमि फिसिदों जोंहा
नोंसानि लैथोनि नाखौ जागोन दै।
लायनानै जाफैबानो जाबाय दा सोरथो बादा होदो दा।
दांग्रोमबानो मोनगोनदां नोंसानि लैथोनि नाखौ दांग्रोमबानो मोनगोनदां।
ओं मेरला दं। दुगैनो थांसैदा नोंहाबो मालाबा दुगैनो थांबला बायनानै माबानानै हमनानै ला हायो
र' थांनांगोन र' नोंसानि लैथैयाव दुगैनो।
माबा सेवखाबाबो गरम हावा हावसो।
उम।
बाहेरायावसो माइ थान्दामोन थांफिनसैलां।
थांदै दङो।
अ लेखैथा ज मार फलि हो। खैथा जामारखो। टाइमालै खैथा जाखो।
टाइमालाय एकथा जाबाय। मालाथो' थांनो मोनगोननो जोंहालाय अखायाबो स्रां गारबाय माथो।
गाराखै माथो।
आहा थिं बायलां नांगौ मानांगौ।
मा थिं
उम अमानो अमाया फिसा जासिगोन ना आंहा। न' बानायना होयाबा अमाया सिजोबगोन माथो फिसाया।
ए।
न'बनायना मायदं मे।
बिमाखामोन नामा।
गाबोन बाबाया बनायहैगोन। हालला ब नाय जायो दै फुंनिफ्राय बिसिलाबाय। मियानिया सासोदों होननानै उननाय इथिं लाया मियानिया सासोदों। होननानै बुंबाय दे आंद लाबाय आथिगालाव।
मोया महालानाय
आरो बरिया उन्दुनांगौ होमबाना आरो मोजां जायोना आखाइ दोननाया जबालाबाय हायबा माबा जायोना उन्दुनाय जानांगौ होमबाना बरैया जायो आरो होनो। आरो इसोरो मावो ना मोनदोमा मावनानै माबा जायो।
माहा थांगोन नोंलाय
बाहेराव जबाय थादों।
ए ओफ्राय गाव गाय सिरि आंहा पेक पेक ने। माहाय खुगा बाहायबाल खुगा बाहायबाल लाव जाया ओमफ्राय ओइ
ओइ लावदां जास
लावद जानांगौमोनलै लावद जाया माबाल'सो दाननायनि माबानायनिल'सो बुस्थुआनो। उम लावद जानांगौमोन। नों दानाबा फिसाबो जाबावला।
खोनाना खोनायाखैलै आरो हेलौ! खोनादोंना?
आदै।
ओइ खोनादोंना खोनाखै ओमफ्राय आं हारसिंनो आं होख्रावगासिनो हारसिंनो मिथिबाय।
मा?
आं हारसिंनो होख्रावगासिनो खोनाना खोनाया होननानै।
आं खोमाव लायाखैबा
माथो होफिना ओमफ्राय,
मा?
अमाखौ होनदों आङो बिमा बायखानाय ना फिसा बायना फिसिनायमोन होननानै सो गासिनो आं दहायनिफ्रायनो माबा, औ अमाबायनाय बाब बाबानि न'बानाय नहैगोनसो बुखिगासिनो।
बियायाव होफैनाया आग्लाय फेरो बिब'आ होफैनायमोन मानै अमा बुन्दि। ओमफ्राय दा मासेया माबायाव जाबाय माहोनो बिखौ बन सिननायाव। ओमफ्राय मासेखो जेनेबा फुथारगौमोन आरो उनावहाय ओमफ्राय। अमा बेदरा थोबायना। बुथारासे रे
ओखौ नायलाय हनै लारि लारिनि माइबा ओंखारसै बा ओइ हारसिंनो फिटुआव थांनानै मायबा लाना फैसोबाय नायनोलाय। खोनादो। ओइ जोंखौ लिङा ला खाना हार सिं थांनानै लाना फैबायना मिथिबायना।
बायना होनांगोन होननानै लिंहासैरै बियो।
आं थांगौमोन सोफिं म'लावबा। आं लंफेन लायनो थांगौमोन दा नंगौ ओ आं थांगोन। दायो‌ दा मोना। ओलै आङो माबा जिन्स बायनो नायनो थांगोन होनानै सानबाय थानाय। सिरि सिरि थाना फैब्र'बबाय मिथिबायना नै नायटि लाना फैदो। आंबो थांगौमोन मिथिनायबा। हारसिं थांना।
दा बे अमाखौनो जोलै होबाय रे ओमफाय दा फिसा जाहां जाहां दा मासाव। बे मासावनो जागोन जेनेबा लास्टिं नङबा फार्स्थि जागोन आरो
हैइ आं गाबोननो बायनोसै गाबोननो बुधबार ब'जार। गाबोन ब'जारावनो बायनोसै आंहा। गामोनलाय थाबाय होबालाय ब'जाराव। ओइ। गाननानै सारनो खि गाननानै सारनो खिथिहैथांलाय ओइ आं गानना थाङो नामा वबेयाव ओ गानना खिथिहैनो नामा आंङो हो निखौ मोजांसिन नुदो नैबेलाय मा कटन नङा बेयाव बेबो कटन नङा मा खुन्दुं बियो जेनबा नैबे गुरै गुरै कटन कटन नां माबा जेनेबा खुन्दुंआ मोननै
फैसा लाबोदों मबाइल खोनो गाहायावसो दोनबायदां
रायज्लायनो गोसो जानानै रायज्लायदो सानैदो
खैथा लाबोसोखो
खोनाद' हा मोननै गांनै गांनै गांनै सारे तिनस' सारे तिनस' नो
ए
आखाइ खन्दा गाननाय नायलाय कमुरदा गानलाय हनै गानमारसिगोनदां ओहो आइ बुंह दे गानमारसिगोन ह'नै
बे नङा आखाइआ बे नङा बे नङा बेजेब गाननो नामायनाय जायासै फिसा हाबा नङा हुवासा फोरनिया बाहायबाबो गोदोर जायो सारनियाव जागोन सार एटु नहय लांलाय सार गान्नाय हैथांलाय सारखो खोनसो जायोना जाया नाय लाना हांदोमोन इयो गाननो हो गान होन गान होन